नोंथां खोनादोंना अ खोनादों दे
अ नोंथांङा मा खालामगासिनो
दा दङ' ओंखाम जादोंमोन दानि ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दङ' आरो दा जेबो माबायाखै ओरैनो मबाइलसो नायदोंमोन दानि
औ
ओमफाय नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ'?
आङो आंथ' नै दानि बावैसो हरनि खाजा जाबाय इनिफ्राय जाखांननानै दसे लामाखै बेरायदोंमोन आङो बेरायनानै ओरै एक किल'मिटारसो थाबायना फैबाय बेनि उनाव आरो सल' खोनासं खोनासं बेनिफ्राय आरो दरसे फैनानै नै जिरायथ'बाय आरो मेंनाय मोननायखाय ओम मेंनाय मोननाय जिरायनानै दंमोन आरो नोंथां नोंथाङालाय दिनैलाय मा माथो खामानि मावखो?
आङो दय सानसुआव एसे एनै न'नि खामानि मावदोंमोन नोंथां
औ औ
ओमफाय न'फोर साफा खालामदोंमोन
ओम
फोर साफा खालामदोंमोन ओमफ्राय
एसे गोरसा बुंलाय नोंथाङा
औ आङो दहयो न' साफा खालामदोंमोन ओमफाय ओरैनो न'नि खामानि माबा माबिफोर दंमो दंमोन आरो ओरैनो जि सुनाय माबा सुनाय ओमफाय जन्थाफोर सुना होबाय दहय सान्दुं दुंनायाव
ओम
ओमफ्राय दाथ' दङ ओरैनो ओंखाम जाखांबायमोन नोंथां होमबा दा जोङो दिनै मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
दिनैथ' आंबोथ' ओइ माबासो नायगासिनो दंमोन दे बे जोंनि साननिफ्रायनो माबोरै सलार बानायदों ओमफ्राय बै हासिंनिफ्रायनो माबाफोर मोनदों बा थाव मोनो अबेयो माबायदि एनारजि होयो माबायदि सक्ति होयो मा मा बेसादा मा सक्तियाव खामानि बेफोरखौसो ओरैनो इसे सानला बायदोंमोन आरो नोंथां ओम
होमबा जोङो दिनै माबानि सायाव सावरायगोन आरो ना
ओ सावरायजायो नोंथाङा नोंथाङा मानि बागै सोंनो गोसो नोंथाङा एसे सों
माने जोङो दा बाहाय जोंनि नांगौ माने न'आव बाहायनाय खरनि मुवाफोर दा जोंनि सुबुं समाजाव थांना थानायाव जेरै बाहाय नाय गारि मथर सालायनायाव बाहायनाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायनाय गेस आरोना बिनि सायाव माने बबे बबे जायगायाव मोनो एबा मानिफ्राय दिहुननानै माबायदि खालामनानै जोङो बेखौ बाहायनो हायो बिफोरनि सायावनो सावरायगोन आरोना नोंथां हेल'
औ औ औ
खोनादोंना खोनादोंबा हेल' खोनादोंं ओइ नोंथांनि बाथ्राया
औ औ अ औ औ
दे दासो खोनादों मोजां नेटआ मोजां नाङाखै बायेराव बाहेरायाव थानाय नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों आदसा बिदिब्ला खोनादों खोनादों औ आतसा
देनाय बुंनाय
अ मानोबा खोनायासै अ आदसा औ औ बिदिब्ला नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनै जोङो बे खनि मुवाफोरनि बागैनो सावरायनोसै नामा एसे देवआव जानाय लोमनाय लोंनाय बायदिसिनायावनो जों बायदिसिना मिथिगायारि बा बानाय बायदिसिना खनि महर ना नोंथां
हेलौ नोंथां हेल'
जेरै सम्पद दंफां बिनिफ्रायनो मुलि बिलाइफोर जायो
जिब जुनार बांसो रज'यो जाय सान मिथिंगारि समफ्राव साना गोग्लैयो हा सिंनि मोननाय हासिंनिफ्राय मोननाय मुवा जेरै हा सोर बा फोराफोर ओमफ्राय आरो थाव खनिमुवा बेफोरखौ मोनो गेसबो मोनो गेस मोनो बैफोरो खनिउ बैफोर खनि मुवाफोरखौनो जों जोंनि नां औ जोंनि सानफ्रोमबो सुबुं नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जों बिनिफ्रायनो दिहुननानै आम खालामो आरो जोंनि जेरै नोङो बा गारि सायो जोनो थायो बा माबा मोनसे बेटारि बा लाइट सुनो अब्ला नोङो साननिफ्राय साननिफ्रायबो नोङो बे साननि बिदुंखौ लांनो हायो आरो बे माबा सक्कियाव सक्तियाव बेटारियाव दिहुननानै बे बेटारिनिफ्रायनो जोङो बेखौनो कारेन्ट मोब्लिब फ्लिप सक्तिसिम सोलायनानै बाहायफिननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय आरो ओरै सना सनाबाथ' बुहुत मैलो गोनां बेसाद जों गाननाय गाननाय जोमनाय बाहायो आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोनांथार बायदि मुवा बाहायनाय मबाइलफोराव बा कम्पिउटारफोराव बे फोराव सेटेलाइटनि माबाफोर मेचेनफोरावबो जोङो सनाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो बायदि मुवाफोरबो मोनो कपार सिलभार दिं निकेल बेफोरबायदि मुवाफोरखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो न' लुनायफोराव बाहायो बा माबा प्लासटिक प्लास प्लास्टिकाबोथ' बे थावजोंनो थावनिफ्रायनो दिहुननो हायो प्लासटिकखोथ' बहुत गोबां बाहायो गोबां मुवा बाहायो प्लास्टिक प्लास्टिकआबो गोबां रोखोमनि दङ गोरा अबेबा अबेबा गुरै अबेबा बिदिनो एस एसे फिलायनाय जेरै गोरा प्लास्टिका सेरफोर बानायनाय ओमफ्राय आरो गुरिफोर बा प्लास्टिक बेग बथ' बेफोर बेबायदि दङ आरो बेखौ खौनो बेलेक बेलेक खानो माबाजों आदबजों बेलेग बेलेग अ खोनादो आं आरो खोनादों खोनादों खोनादों
अ ओमफ्राय नोंथां
ओमफ्राय दा बेफोर बाहायनाय एबा दिहुननाय मुवा जेराद फोरा मा-मा जानो हागौ माने दा जोंनि भारताव माने मा मा बांसिन मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो दिहुननाय जायो मा मा लहाफोर दा लहाफोर जोंनि माने भारत हादराव मा मा मिथिंगायारि मुवाफोरखौ मोननाय जायो आरो सम्फद सम्फदफोर बांसिन मोननाय जायो
जोंनि हादराव बेनो आरो बै मिथिंगायारि मुवा बुङोबा बैफोरनो जायो बे हा अरन हाग्रा हाग्राफोरनि दंफां दंफांफोरनि मोनो ओमफ्राय आरो मुलिफोर मोनो बेनि
सुनैफोरबो मोनो
अ मिथिंगायारि सम्पद दा जोङो बाहायनायफोर जेरै खैलाबो मोनो आरोना
औ
थाव मोनो ओमफ्राय आरो माने नेसारेल मिथिंगायारि गेसबो मोनो आरोना नोंथां
औ ओमफ्राय थावबो मोनो हा सिंनिफ्रायनो गेसबो ओंखारो अ
उ
अ अ ओमफाय अ खौ मोनो आरो गोबां दङ गोबां बिदिनो दङ
हेलौ नोंथां खोनादों ना अ ओमफ्राय जोंनि बेफोर मुवा बेसादफोरखौे बबे‌ बबे जायगायाव मोनो बांसिनै
बुस्थुफोरखौ जोङो बे थानाय आं थानाय ओनसोल आवथ' बिदि ओंखारनायखौ आं खोनानो मोनाखै नुनो मोनाखै बा जोंनि माबायावनो रायजोआवनो दं बेफोरो बै आबाद आ मानिफोर जहै बा लवार आसामफोरखि दं कार्बि आंंलंफोराव दङ खैला मोनो कार्बि आंलंंआव बेनिफ्राय ओरै खैला बेयावबो खैला मोनो सुनि अन्थाइ मोनो दिमा हासावफोर मोनो एसे बिबांनि खैला बै लखिमपुर गरपुरखेरत गोथाव मोनो ओमफ्राय आरो अरुणचलफ्रावथ' आरो बिफां लाइफांनि साल दंफां बायदि बायदि बायदि बान् दंफांफोर मोनो बिदिनो आरो अबेबा अबेबा दैमाफोराव बिदिनो माबाफोरबो सना दु मोनो आरोख मद पुलिसाव फोर मोनो डायमन् ओमफ्राय सनाया ओरै माबाफोरमोन आनबालाव मोनो बांसिन बिबांनि ओरै आरो माबायावबो दङ काास्मिरखैबो दङ कशमिरखबो अरियाम होननाय दङ औ
ओमफफ्राय हेलौ नोंथां
अब्ला नोंथां समाबो जासिगोन दोननोसै नामा औ दे
औ दे